हेल'
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ जों दा जोंनि गामि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव माखासे मो जेंनानि मोगा मोगि जानाय बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन जोबोद मोजां आयदायानो
औ औ जेनेबा आं बुंग्रोनो सै औ आं बुंग्रोनो सानो आं बुंग्रोनो सा नो जोंनि गामियाव माखासे जेंना जेंसि मोगा-मोगि जानायफोरखौ
औ औ
दैज्लांबाथ' ओ गामिनि लामाफोरा जि हाब्रु गेल गेल जायो।
नोंगौ नोंगौ
फिनायनि थाखाय गारि मथर बा थाबायनायानो जा बिराद जेंना जायो आरोना
औ औ
माने दासिमबो जोंना बे फिस जायाखै नालाय लामाया
औ औ
बोथोराव एसे अखा हाबानो हाब्रु जायो गारि मथर खारबाथाय मानसि थाबाय जायि बेबायदि अबस्था जायो आरोना
अ
आरो बिनिफ्राय प्रब्लेम होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' न'खराव मा न'खरफ्रोमबो मा मोसौ बोरमा थायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ।
सौ बोरमाफोरनो गांसो जानो थाखाय गांसो नांगौ जायो बिसनिया गांसो जाहैबायना दा दैज्लां समावथ' जोङो गासिबो दुब्लि फोथारफोरखौनो माइ गायो। उम आरो माखासि जे जे माइ गायै जायगा बेफोराव मा जायो जोंहा ओ जेनेबा दै लोम जोबो जायनि थाखाय गांसोखौनो मोना जायो आरो ना बिनि थाखाय मोसौ बोरमा फिसिनायाव दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जायो आरो
सैथो।
एखमबा गुन्दै बायनानै गुन्दै होनांलाबायो। बेबायदि उम। जेनेबा नोंथांमोननि लागोआव माबायदि फ्रब्लेमफोर फेस जानाङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन नोंथां नोंथां बुंनाय बादि जोंनि ओरै जायगायावबो लामानि प्रब्लेमानो जायो।जेनेबा अखा हाबाथ' जोंनि ओरै लामाया फिस नङा नालाय नोंथां। लामाया गारि खारनायजों हाखर जानानै थानायावहाय अखानि दैजोंहाय लामाया हाब्रु जायो लोगोसे गोबां फरायसाफ्राबो गामिनि गोबां फरायसाफ्राबो फरायसालियाव थांनायाव गोबां प्रब्लेम जायो जेनेबा लामायाव हाब्रु हाब्रुजोंनो थाबायलांनो गोनां जायो आरो
नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो गारिफोराथ' खारो ओमफ्राय बेफोरखौ जेनेबा फाहामनायनि जेबो राहा लाया आरोना। गामि ओनसोलावहाय दा बि दिनो गोबां गामियारि सुबुंफ्रा प्रब्लेम जानानै फैयो।दा नोंथाङा दहाय बुंनाय बादि जोंनि गामियावबो गोबां बिदिनो मोसौ, बोरमा बेफोरबादि लायो आरो जिहेथु दा दै ज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ।
अ बिदिनो दुब्लि बारिफ्राव गासिबो माइ गायजोबनाय जायो। बिनिखायनो मोसौ बोरमाफोरखौ खानाय एसे उसुबिदा जायो आरो दैज्लाङाव।
उम
मानोना जोंनि गामि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोबा न' खर न'खर मोसौ बोरमायानो थाजोबो।मानोना जेनाखि जोंनि गामि ओनसोल बेवहाय ओ मोसौ लानानैबो जों गाइखेर फाननानै जेनाखि न'खरनि एसे एनै संख्रि फानलु बेफोरखौ बायनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो बोरमाबो लायो बोरमा खौबो फिसा फाननो मोनो आरो न'खराव जेखिनि नांगौ जानाय मुवा बेफोरखौ बायनो हायो आरो दा बेफोरनो आरो जेंनाया। जेनाखि दैज्लां बोथोर ना बेफोर मोसौ बोरमाखौ खानो जोबोद जायगानि गोनांथि जायो आरो फारसेथिं दुब्लिबारिया बो माइ गायजोबनाय जानोसै फारसेथिं फोथार दंबाबो फोथाराव जेव जेव मोसौ खानायनि थाखाय ओ गांसोफ्रा गैया जालांसै बिदिनो गोबां जेंना सोमजियो आरो
नंगौ नंगौ
औ
उम आरो जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन सुबुङानो मा जोंना साख्रि मावा नङा होमबा
औ नोंथां औ
सानसे सानसेनि सानसे हाजिरा मावनानै जायो नङा होमबा दा बेयाव दैज्लां समाव जोंहा माखासे खामानिफोरा बन्द' जायोबा मावजाथाव जाया आरोना दैज्लां समाव माखासे खामानिफोरा
औ औ
ओमफ्राय माखासे गामिनि माखासे सुबुंफोरखौ संख्रि बानलु जानायाव रां रांखावरिफोरा एसे थोब्लेथ माब्लेद जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ औ
खौबो नोङो जुदि हमनानै फाननो लाङोब्ला बाजारावबो बियो एफाग्राब बाया आरोना मानो होननानै बुङोब्ला दैज्लाङाव नाया गोबां जाखा थायोना जेरावबो ना मोन खायो नालाय
नंगौ नोंथां
फोरखौ फाननो होननानै लानानै थाङोब्लाबो बियो एफाग्राब दाम मोना जानो हागौ आरो नङाबा एखम्बाथ' फानबोनोबो हाया जायो आरोना
औ
जायनि थाखाय न'खरफोरा सोलिनो एसे गोब्राब जायो आरो ना जायफोरना साख्रि गैया सानसेनि सानसेनि हाजिरा मावनानै जायो बेफोरो आरोना ।
नोंगौ नोंगौ ।
उम
दा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों ओरै जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबां बिफां लाइफां दं नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बेवहाय मानि जोंनिथिं खारैयनि प्रब्लेम जायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोरावहाय ।
आदसा ।
एसे अखा बार बारबानो बिफां लाइफां बायनानै खारेन्टनि थारखौहाय खोख्लैयो। बेवहायनो जोंना सान सेबा साननै बिदिनो बार बारबाथाय कारेन्टनि प्रब्लेम जानोसैलाय बिदिनो जायो आरो नोंथां गामि ओनसोलाव जेंनाया ।
नंगौ नों बुंनाया एकदम जौसे जौ खोन्दो सैथो आरो ना ।
औ
उम जोंनि ओरै ओनसोलावबो बे कारेन्टनि प्रब्लेमाथ' जाखायो एसे अखा हाबानो कारेन्टआ थाया। बेबायदि जायो आरो।
उम
दा दैज्लां बोथोराव ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा जों बेफोरबादि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो । ओमफाय बेनि गेजेरावबो जों बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोराव जेनाखि जों बर' हारिया आबाद गाहाय हारि नालाय नोंथां ।
औ औ
दा आबाद मावनानै जेनाखि जों थांनानै थायो बे दैज्लां बोथोराव गाहायै आबाद आबादनि थाखायल' मोजां होननानै बुंजायो आरो आरो माखासे मैगं थाइगं मावनो हायो आरो ।
उम
नाथाय बेफोरनि गेजेराव मा खासे दा नोंथांजों सावरायनाय बादि जेनाखि जेंनाफोर जों बेफोरखौ मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो ।
उम उम
औ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो दैज्लां बोथोराव खानो थाखाय बा फो थार दंना गैया मोसौ मैसो खानो?
उम जोंनिजों एकदम फोथार होननाय गैया आरो ना । दैज्लांबाथाय मा जायो जोंना मोनसे लाम मोनसेल' लामा ओरै खोला फारसेजोंहाय दुब्लि साहा फारसेजोंहाय जोंनिया मा जायो बिलो दङ ।
औ औ
सोनाब आरोना। इनिफ्राय दैज्लां सम समाव मा जायो बे लामायावनो बयनिबो मोसौ बयनोबो बोरमा आरो सोरबा सोरबाथ' दैज्लां समाव जोंनि सोरनिबा सोरनिबा न'खरा लोमो नालाय एसे दै हाबो नालाय अमाखौबो माने लामायाव खानांगौ बेबायदि अबस्था फैयो आरो ना।
अह औ।
माने मोनसे सिसुवेसन फैयो आर ना।
औ औ
बिराद लेथ्रा जायो दैज्लां समावहाय।
औ औ जोंनिथिंबो ओरैहाय बिदिनो बांद्राय अखा हायोबा ओ जायगाया एसे गाहायना जोंनि जायगाया बेनिखायनो जोंनि जायगायावबो दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो। बुंनो थाङोब्ला सोरगिदिं दुब्लियानो दङ होनजायो बे दुब्लिनि दैयानो नारखोयो आरो न' न'आवहाय। बिदिनो जायगाया गाहाय जाबाय नालाय नों थां
आतसा
उम दा नोंथाङा दहाय बुंनाय बादि जेनेबा अमाफोर जायहा अमाफोर फिसियो बिसोरहा एसे हा गोजौ जेनेबा लामायाथ' एसे गोजौ जायोना नोंथां बेफोर सेर सेरावनो खानो गोनां जायो आरो अमा बोरमा मोसौ बिदिनो लामाफ्राव गासिबो मोसौ बोरमा बेफोरखौ जमा जेव जेव नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदियावनो माबा ब्लाबा जों नुनोबो मोनो गारि फैयोब्ला मोसौफ्रा बारस'नानै दानजानाय बा बोरमा फिसाफ्रा दानजानाय बेफोरबायाददिबो नुनो मोनलायलाङो नोंथां गामि ओनसोलाव
नंगौ नंगौ
दा बेफोरनो आरो दैज्लां बोथोराव मेनलि होनोबा बेफोरनो मोसौ बोरमा अमा बेफोरो गोबां जेंनायाव गोग्लैयो आरो गांसोनि थाखायबो गोबां प्रब्लेम जायो
औ औ औ जेनेबा नोंथां नोंसोरलागोआव माब्लाबाफोर माने मबे माबेबा बोसोराव जेन बा गिदिर बाना जाखांबाय नामा जे रिलिफ थानांलायनाय
अह' जोंनि जायगायावथ' बिदि रिलिफ थालायलायनाय बाना जायाखै नोंथां ओरैनो लोमथारोबाबो एसे बिदिनो आदैसे जानाय लोमो आरो अब्लाबो थाब रानफिनो नोंथां ओरै जोंनो दैया थांफिजोबोसे एसे साइटिंहाय बोहैनाय दै दं नालाय नोंथां दुब्लिनि फारसेथिंजाय बिनिखायनो बोहैनानैनो सेमलांङो आरोना जेनेबा साननैसो हाबाबो बियो बांद्राय गिदिद्राय जाया बिदिनो सिलायाव हाइ एसे आदै से जागोन दैया बिदियैनो जायो आरो अब्लाबो लोमलाय लायनाय बा रिलिफ थालाय लायनाय जों जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनाखै ओरै जोंनि जायगायावहाय नोंथां
आतसा
सोंनाय बादि नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबादि रिलिफ थालायलायनाय जानांबाय नामा दै बानानि थाखाय
औ जोंनि जा जायगायाव खनसे जाखांबाय एगजेक्ट इयारखौ गोसोआव गैया आरो ना बिदिनो बोसोरब्रै बोसोरबासे
औ
लामायाव सुंहायानो खुर ख' लायदों आरो ना बेनिफ्राय दावबायनो हान्थिनो थाखाय एकदम मानसियानो दैखौनो बारनो हालायलाय जादों आरोना लामायाबो दोंसेल' दख दखानाव थांनायाव बिराद प्रब्लेम जादों आरोना जों बिराद स्पिडाव दैया बोहैबायना?
औ औ।
खुरनो हालाय लायै जाबाय। बेबायदि मोनसे जा खनसे जाखांबाय आरो ना?
दा होमबा नोंथां आं जोबोद औ औ।
समाबो जाबाय जोंना।
नंगौ नोंथां औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां रायज्लायनानै जों जेनाखि दैज्लांनि जेंना जेंसि बेखौ रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ दे बिदिब्ला।